औ खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दं
दा आङो रायज्लायनो थाखाय दङ उदाङैनो दा गोजोन मोना मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय नोंथांनिसिम
औ आंनिसिमबो बावहरनाय थाफिनबाय
अ दा अब्ला नोंथाङा मा आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै सानदों नोंथां
औ नोंथांखौथ' आं दा जोंनिया जोंनियावथ' गोबां गाननाय जोमनाय जि सि। ज जेनेबा गोबां मदारन आरो जेनेबा गोजाम मुगा एबा गोदान मुगानि गाननाय ज--। जोमनायफोरनि बागै जों एसे सावरायलायनोसै न मा ना नोंथां।
औ नोंथां सावरायजायो थारैनो। दा अब्ला नोंथाङा जोंनि औ बर' बर'नि एबा। गाननाय जोमनायफोरा माबायदि सोलायगासिनो एबा माबायदि बर'नि गाननाय जोमनायफोरा माबायदि। बि नोंथाङा एसे फोरमायग्रोना होदो नोंथां।
आं एसे फोरमायना होग्रोनोसै आरोना होमबा। जोंनि। थ' नै दा बुंनो थाङोब्ला जोंनिया आगोलो जोंनिया जोङो गामसाखौ जोङो जेनेबा ओरै। गानोमोन आरोना जेनबा बैसागु फोरबोफोरावबो जों गामसाखौ ओरैनो जेनेबा आर'नाइ गामसा होननायखौ जों ब--। नायाखैमोन नङा होमबा आगोलाव।
औ औ।
जेरै जुग जों बनायजों जोंनि आर'नाइ गामसा ओंखारबाय आरो आर'नाइ गस्लाबो ओंखारबोबाय। औ आरो आर'नाइनि बायदिसिना बानायनाय जेरै आगरनायनि आगरजों जों। गोबां गोबां जेनेबा रेस बाननायखौबो जों नुुबोननो मोन्दों नङा हबा।
औ औ।
बेनि अनगायैबो जोंनिया आगोलथ' जोंनिया जेनेबा हिसान दानानैनो जेनेबा गामसा। फालि जेनेबा आर'नाइ बेफोर आगरफोरखौ दायोमोन आरो गोदो गोदायथ' जोंनि। आबै आबौमोन मोना फिथाइ सामथाइ बा जुनारनि बिगुर बेफोरजोंनो। जोंनि आगरफोरखौबो दायो मोनसे जोमनि होननानै जोंहा खोनाबोदों नङा होमबा।
औ।
औ दानियाथ' जोंनिया नै बुंनो थाङोब्ला जोंनिया दारिमिन दं गोबां जेरै जोंनिनो बर'। नि मख'जाथाव मोनसे जे जेनेबा दा बर'फोरनि नङा दस जेनेबा। जोंनि गासैनिबो मोनसे मख'जाथाव जोंनिया खुवाल खुसि होननाय दं बेवहाय जोंनिया गोबां। ओं आइजोफोरानो सि दाहोयो नङा होमबा। सि दानो सि दानो थाहैयो औ बेनिफ्रायबो जोंहा गोबां सि जोम बायनानै लाङो मानसिफोरा। बेनिफ्रायनो गोबां जोंनिया। गोबां गोजान गोजान जायगायावबो लांहैयो आरो जोंनियाथ' दा। सि जोमा जोंनिया गोबां बेसेन गोसा जेरै जों दा जोंनि बर' हारिनि सि जोमखौ बुंनो थाङोब्ला। दा जोङो जेरै जों बैसागुफोराव जोङो सा गासैखौबो गाननानै जेनेबा। रंजानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा जेरै। जेरै जोंनिया जोङो दा जोङो आर'नाइ गस्ला आर'नाइफोरखौ बायनो थांब्लाबो जोंनिया बाजाराव। गोबां बेसेन गोसा नङा होनबा।
औ।
ज हायोब्ला न'नो बानाय गायो म। जोंनि न'आव बानायबा एसे जोंनिया फैसा रांफोरनि खरसायाबो एसे खमिया नङा होमबा।
औ न दा औ।
बे बेनि अनगायैबो जोंनाथ'। जोङो बा दानियालाय दानिया एसे खम बानायो रेसुन दानाय मानसिफोरा गोबां बायो। आगोल दानियाथ'। गोबां जेनेबा मेसिनफोरबो ओंखारबाय नालाय दानाया आखाइद दानायाबो खमायनो हमबोदों नङा होनोमबा?
औ।
दानियाथ' जौगाबोनाय जुग होनबा दानिया गोदोनि रखम जोंनिया जेरै फिथाइ सामथाइ। आगर बानायला दानिया जोंनिया गोबां मेसिन फोरानो। जोंनि आगरखौ खम समनि गेजेरावनो गोबां समायना नुनाय खालामना होयो आरो। आरो बेनि गोबां समायना आरो गोबां खम समनि गेजेरावनो गोबां सिखौ दिहुननो हायो नङा होमबा। नोंथांङाबो जेनेबा गाननाय जोम नोंथांनियावबो जेनेबा गाननाय जोमनायनि बागै। एसे रोंगौथि रोङोबा फोरमायना होजागोन नोंथां।
औ थारैनो नोंथां आ जों गाननाय जोमनाय होनना बुङोबा जों बर'फोरनि गाननाय जोमनायखौ जु दि लायोबा जोंनियाबो गावबा गावनि ओ गावबा गावनि निजा गाननाय जोमनाय दंखायो दा जेरै जोंनि बर' आइजो फोरा गानो दख'ना फालि आरो गुबुन गुबुन बेफोराव आगरफोर एरफ'बो दा बेनिफ्राय हौवा मान सिफोरा गानो जेरै गामसा आरो लोगोसे आर'नाइ दा जोंनि बर' समाजाव नायोब्ला हौवाफोरनि बिथिङाव
औ
जोङो माने हौवाफोरनि बिथिङाव जोङो गस्लाखौ नुबासै आरो ना नोंथां
औ
दा जोंनिया गोदो गोदाय जोंनियाव गस्ला बानायनायनि आदब खोदाफोरा गैयामोन जानांगौ बेनिखायनो जोंनिया हौवासाफोरनिया ओ जोंनि गस लाया ओंखारबोआसै नाथाय गोदान गोदान नैबे जोंनि ओ गोदान मुगायाव जोंनि सुबुंफोरा माने जोंनि जोंनि माने हारिमुवारि गानग्रा हौवाफोरनि गस्ला बेखौ बानायनानै दिहुनबाय दा बै गस्लाखौ जोंनिया आर'नाइनि आगरखौ बेहाय एरफबनानै बेनिफ्राय जोंनिया आ मोजां मोजां रोखोमनि खुन्दुं जोङो इन्दि खुन्दुं बायदि जों बाहायनानै जों आर'नाइ गस्लाखौ जोङो दिनै बानायनाय नुनो मोनो। दा बे मोनसे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां बाथ्रा दा बेनिफ्राय जोंनिया नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन गामसायाव आगर आर'नाइ आगर थानाय दा बेबो गोदो गोदाय जोंनिया गैयामोन। दा नाथाय जोंनि गामसाफोराव जोङो आर'नाइ आगरफोरखौ नुसै दा बे जोंनि सम बाबेननायनि गेजेरजों गोदान मुगा फैबाय थानायनि गेजेरजों जोंनि गानग्रा जोमग्राफोराबो गोदान जाबोगासि नो दङ सोलायबोगासिनो दङ गोदान गोदान सुबुंफोरा गोदान गोदान आदब खायदा बाहायना गुबुन गुबुन रोखोमनि सि जोम बानायबोगासिनो दङ। दाथ' जोङो ससियेल मेडिया समाजारि बिजोंफोरावबो नुयो। जि जोंनि बर' सुबुंफोरा माने गुबुन गुबुन रोखोमनि बिसोरनि माने ब्रेन्ड खुलिदों। माने बिसोरो जोंनि गानग्रा गस्ला सरासनस्रा सोनाबारि गस्ला बेफोरावबो जोंनिया जोंनि बर'नि आर'नाइनि आगरखौ सरजाबफादों आरो गुबुन आलादा रोखोमनि जोंनिया गानग्रा दिहुनदों। लोगोसे आइजोफोरनि बेलायावबो बिसोरो गुबुन गुबुन नुफिरि माने मडेलनि माने जों बिसोरो गस्लाफोर दिहुुनदों आरो बेफोरो माने गोदान मुगा गोदान मुगााजों दिहुनजानाय बेफोरो जिफोर जाहैबाय दा जोंनिया बेफोर गोदान मुगाखौ जुदि गारनानै जोङो उनथिं जुदि नायहरफिनो जेब्ला जोंनिया गाननाय जोमनाया जोंनि बर' आइजोफोरानो न'आवनो औ गावबा गाव हिसानसालियाव दानानै बानायोमोन दा बिसोरो बेनि थाखाय खुन्दुं नांगौ जायोब्ला इन्दिखौ फिसियोमोन। बेनिफ्राय इन्दि खुन लाथा एम्फौखौ फिसिनानै बेनिफ्राय बिसोरो बेनिफ्राय जुदि लाथाया एम्फौवा फिसि फिथोब खायोब्ला बै फिथोबखौ बिसोरो
औ
खुन्दुं बानायनानै फिथोबनिफ्राय बिसोरो खुन्दुं बानायनानै बिसोर बै खुन्दुंजोंनो बायदिसिना गानग्रा जोमग्रा बानायोमोन जेरै बिसोरो दखानाबो बानायोमोन जानांगौ बेनिफ्राय बिथांमोनहा ओ गा फास्राफोर बानायसै बेनि उनाव बिथांमोनहा आर'नाइफोर बानायोमोन दाबो बि बिसोरो आदब खायदाफोरा एसे एनै थांनानै दङ'। नाथाय बैफोर आदब खायदाया दा जोंनि ओ बिरोंदामिन आरि जौगानायनि जाउनाव बेैफोर गोजाम आदब खायदाफोरा गोमालांनानै जोंनि गोदान मुगायाव मुगायारि आदब खायदाफोरा बोजब जाबोगासिनो दङ' आरो बैफोरो बोजबजानोबो नांगौ। नाथाय जोंनि गोजाम आदब खायदाफोराबो थानांगौ आरो जोंनि गोदान फोराबो माने गोदानफोराबो सोलिनो नांगौ अब्लासो जोंनो नांगौ रोखोमनि मुलामफ फाखौ मोननो हागोन नांगौ रोखोमनि जों गानग्रा जोमग्राखौ दिहुननो हागोन। नङाब्ला जुदि जोङो जुदि साननानै थाबाय थायोब्ला जे जोंनि गोजाम आदब खायदाया मानो गोमालांखो जोङो मानो बिजों बानायला बिदि जों जुदि सानबाय थायो थायोब्ला जों गोबां सम गांसे सि बानायनाय जोङो जोङो बे फालांगि खालामनो हानाय नङा दा बेफोरो गोबां खोथा फैयो आरो दा नोंथांनि ओ नोजोराव जोंनि बर' ओ बर बर'नि गानग्रा जोमग्रायाव मा मा आगरफोर दङ' बेखौ नोंथाङा मा मा गोसोआव फैदों एसे बुंना होनो हागोनना नोंथां
औ जोंनियाथ' दा बर'नि आगर होनना बुंङोब्ला आंथ' दानि गोदान जुगनि बेसेबां मिथिया आङो एसेसाफायनै खोनादों आरो आगोलनिखौ जेनेबा जोंनि नो फिथाइ सामथाइ जेनेबा जेरै फारौआ बिरलांब्लाबो बेखौ फारौनि आगर खौनो आखाइजोंनो थाबैनो गोख्रै एरना हायोमोन जेनेबा मै ग्राबब्लानो मैनि आगरखौ एरोमोन होन्नानै बिदिसो खोनादों। दानियाथ' जेनेबा मेचिन ओंखारबोबाय नालाय मेचिनफोरजोंनो जोंनि आगरखौ दायो खम समनि गेजेरावनो औ आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया दानियाथ' मोनसे गोबां जेरै अनलाइन सशपिं होनो जायखौ जोङो जेनेबा जोङो न'आव थानानैनो जोङो जेनेबा मोनसे एपनि जोहै जेरै जोङो बेखौ जेरै गस्लाफोरखौ जोङो अनलाइन खालामनै जोङो नफोरसिम लाना फैयो जेनेबा जोंहा न'आव थानानै लाना फैयो आरोना बिसोरो जोङो जेनेबा हाथाय बाजारफोराव थांनानै बायनायनि दरखार गैया आरोना दानिया जोंनिया अनलाइननि जुग जेनेबा ससियेल मिडियानि जुग जेनेबा आ बिदि जोङो न'आव जनानैनो जेरै जोङो जा नांगौ बेखौ जों दानिया बिहरनो हायो आरोना जोंनो जा गस्ला नांगौ जा फा लि नांगौ बेफोर गासैखौबो बिहरनो हायो नङा होमबा।
औ
औ आरो थेवबो बिदि दावगानाय जुगावबो जोंनिया गासैबो सोलायजोबाखै मानसि दानि दानियाव जों दानि न'खरावबो जोङो जेनेबा खायफा खायफा न'खराव जोङो हिसान दानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा
औ औ
औ जेनेबा गासैबो सोलायजोबाखै जोंनिया दाबो खायफा खायफानि न'खरफोराव जोंनि आखाइजों सि दायो आरो बेफोर आखाइ हिसान थायो आखाइजोंनो जेरै जथरफोरखौबो जोंनि आखायजोंनो फेनो खुनदुंफोरखौबो बेफोर जोंनिया बेफोरबो जोंनि आखाइजों बानायनायाबो जोबोद मोजांसिन जायो आरोना जेनेबा फेक्टरनिफ्राय जेनेबा जों दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनायफोरा
दा औ नोंथां औ बेफोरो माने बांसिन बेसेन गोसा जाहैयो आरो नोंथां
जेनेबा स्पिडाव जोबोद उखाम मुखायै बानायनाय रसम खम समनि गेजेरावनो गोबां सि जोम दिहुनो नाथाय जोंनि आखाइजों बानायनाय फोरा जोङो लासै लासै नायसै नायसै मोजां जाथै जाथै बिदि बानायोन नालाय जोंनिया आखाइजों बानायनाया मोजांसिन जायो आरोना नोंथां औ आरो मानो होनबा जोंनिया आखाइजों औ औ आखाइजों बानायनाया जोंनिया मानो होनब्ला जोंनिया बेफोर गोदोनि नियम दंखायो नालाय जोंनिया बर' हिनजावफोरा गोबां रोंगौ आरो ना आखायजों आगर दानायफोरखौ दे होमब्ला न' नोंथां जोंनावबो समाबो थ'थ'बाय दिनै दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय दे नोंथां गोजोनथों
औ